हेलौ।
औ।
खोनादोंना नोंथां? औ नोंथांनाव आं माने दिनै मोनसे खोथा मिथिनो लुबैनानै कल हरदोंमोन आरोना।
अ मा खोथामोन नोंथां?
माने आं बिदिनो न खाथियाव थानाय हायाव एसे माने फख्रि। गिदिर जावहोनानै माने नाफोर फिसिनानै एसे। खामानियाव फैनायनि माबानो सानदोंमोन आरो ना। होमबा नोंथाङा माने आंनो ना फिसिनायनि बागै जेनेबा। फुख्रि जावनानै मारै ना फिसियो बेनि बागै खिथाहरनो हागोन नामा आरो जेनेबा मा मा नाखौ? फिसियोब्ला मोजां जागोन बेनि बागै एसे फोरमायहरलाय नोंथां।
ओं नोंथां होमबा नोंथाङा मोजाङै खोनासंबानो जाबाय आरो।
औ दे।
थ नोंथाङा बेसेसो गिदिर फख्रिखौ जावगोन?
आंथ माने बिदिनो आदा बिगाखौनो जाहनो सानदों आरो ना।
औ होमबाथ गिदिरानो जागोनथ नोंथां होमबा नों थाङा गिबियाव फख्रिखौ जावहोगोनबा दै मोनलाय लायनाय दै मोननानै। एसे बारलायनाय जावहोखानांगोन फख्रिखौ गिबियाव। ओमफ्राय। बे जावखांनायनि जेब्ला गिबि हा सिंनिफ्राय दै फैयोना। अब्ला बेयाव सुनै अन्थाइखौ गारनानै होनांगोन।
औ।
स्नि दिननि थाखायसो स्नि दिनसो। माने बेखौ गारनानै दोननांगोन आरो मानो होनोबा। बे जा ओंखार गोदान दै ना बेयाव माखासे। ए एम्फौ-एनला। थानायफोरा जाहाथे बे सुनै अन्थाइ होनायजों थैजोबो। नाफोरखौ जेबो बेराम आजाराव खोलैयैनि थाखाय। बेखौ होग्रोनांगौ आरो।
औ।
औ ओमफ्राय जेनेबा बेखौ होखांनायनि उनाव। नोंथाङा जेनेबा दाथ अखा बोथोर ना। अखा बोथरबा एस
जा फख्रिनि दै बेखौ आदासो बुंहोगोरनांगोन आरो।
औ।
होमबासो नाया हगारजागोन माने।
औ।
नङाबाथाय नाया माने जा ना फुवानखौसो हगारगोन नालाय बे माने थैनो नागिरो आरो बे गोदान दैयाव हगारबाथाय।
औ।
बेनि थाखायनो गिबियाव जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो बेयावबो ना हगारनायावबो।
औ।
औ ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा बेसेसो बुरजा ना हगारनो सानदोंमोन'
माने आंथ' बिदिनो फुख्रियाबो गिदिर नालाय नाखौ माने गोबां एसे बुरजाखौनो हगारनो सानदों आरो होनबा जेनेबा नोंथांनिबो माने मा मा ना हगारबा मोजां जागोन माने बांसिन मुलाम्फा मोनगोन नाफोरा
बांसिन मुलाम्फा मोनोबाथ' नोंथाङा ग्रास काप हगारनो हागोन
औ।
चाइना फुथि हगारनो हागोन
औ।
ना ग्रास गाबफोर साइना फुथि बिदिनो ओमफ्राय रौ ना बेफोरदिया जोबोद मोजां जायो आरो
औ।
ओमफ्राय आरो गुबुन गुबुन बेलेग नाफोरबो दङ बेफोरबो मोजां हगारनो जेरै ना सान्दा औ
मा नाखौ बांसिन जायो जेनेबा मानसिफोरा
नाखौथ' ओरैनो फुख्रिनि नाखौ ना ग्रास कप ओमफ्रायो ना रौ।
औ।
ना सायना फुथि इफोरखौ बांसिन जायो आरो
औ। होमबा नाफोरनोथ' माने बिदिनो फवान समाव आदार होबाय थानांगोन ना नोंथां'
औ आदार होनो माने बिसिोरनि थाखाय बाजारफोराव एक्सट्रायै माने दाना आदार मोनो आरो बिसिनो होनो थाखाय ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङा सोलाबोबा बे ओहा हाफोराव खुरनाय उरिया
औ।
बेखौबो जावनानै होनो हायो आरो बेखौ ना फुवानफोरा जोबोद मोजां मोजाङै जायो आरो
औ।
औ।
होमबा नानि अनगा आरो गुबुन फिसिग्रा जेरै बिदिनो हांसोफोर हगारबाथ' नोंथां नाफोर ना गोरलै फुवानखौथ' जाजोबगोन बायदि ना
औ औ बे बे जेजासिम माने जेब्लासिम ना फुवाना देराना अब्लासिम बिदि हांसोफोरखौ बिदि फख्रियाव ओंखार होजाया जाया आरो ना नोंथां
औ।
अ।
होमब्ला माने हांसोबो फिनो थाखायब्ला जों नाखौ ना फुवान गोरलैफोरखौ देरहोगोन नांगोन आरो ना नोंथां
औ माने नोंथां बिदि खालामालासेनबो बेलेग उफाय दंबावो माने हांसो फिसिनायाबो आर ना
औ खिन्थाहरनो हागोन नामा नोंथां?
औ खोन्थानोथ' हागोन आङो
औ
मानो होनोबा हांसो फिनायाबो जोबोद मुलाम्फा दं आरोना नोंथां।
औ
हांसोआवबो माने जोबोद मुलाम्फा थायो गिबियावनो नोंथाङा बेसे बुरजा फिनो सानदोंमोन हांसोखौलाय?
आं माने बिदिनो हांसोखौबो एसे गिदिर जेरै बयलारफोर खौबो बिदिनो बुरजा-बुरजा फियै थिक बेबाय दिनो माने हांसोखौबो फार्म खालामनो सानदोंमोन आरो बुरजा बिदिनो दस थासो हांसो बिमा आरो दसथा सो हांसो जोला माने बिदि फिनो लाबोनानै दोनफैग्रोनो सानदों आरोना
नोंथाङा बिदि खालामालासिनो डाइरेक्टनो दा आथिखालावथ' गोबां हांसो फिसाफोर मोनोना बेखौ ला बोनानै दारेक्ट फिफैनोबो हागोन बिदिबा नोंथाङा बिदि माबा गो बांद्राय गोबाव सम नेलायलायनांनाय नङा आरोना नोंथां।
अ नोंथां उम
नोंथाङा जा हांसो फिसा बायना लाबोगोन ना? बिसनो माने
से दिनाव खनथामसो आदार होबानो बेफोर बिराद थाब थाब देरो आरो
औ होनबा माने हांसो बिमा मासेया जेनेबा बिदिनो बिदै दैयोब्ला दै बेसेसो दैयो?
ओरैनो ओरैनो नायोबाथ' जिबासो बिदै दैेयो होमबाबो जिबासो दैबाबो माने जिबा जाजोबनो नागिरो आरो फिसाफोरा
औ
औ
औ बिदि आरोना
ओरैबायदि आर ना नोंथां जेनेबा जों बुरजाथ' फिसा खांहोगोन ना अब्ला माने बिमाया हांसोफोरा माने हांसो जोला जायि थायोना बिसोर माने फिसाफोरखौ खेबथारनो नागिरो आरो औ औ औ
उम
ओंखायनो माने नोंथाङा फिसिनोबा डाइरेक्ट फिसाफोर बायनानै फिसिबा साब सिन जागोन आरो
औ
औ
नोंथाङा होमबा मोजां बुद्धिखौनो हरबाय आंनो होमबा आंबो माने बे रोखोमै नोंथाङा जाबायदि बुंदों बेबादिनो फिसिनो हासि नंगौ दा
औ
उम नोंथाङालाय माबाफोर मिथिनो लुबैनाय दंमोन नामा?
आं मिथिनो लगैनायथ' बारा इसिबां गैया नोंथां ओमफ्राय माने दानि समाव मा खामानि मावब्ला साबसिन जागोन नोंथां
औ दानि समावथ' मेर्ला खामानि मावनो हायो ओरैनो थास्लायस्लायनो जेरै बिदिनो बिजनेस मावनो हायो आरो बिदिनो बिजनेस मावनो रोङाब्ला जेनेबा बिदिनो फिला जिब जुनारफोर फिला बायनो हायो आरो जेनेबा दाउफोर बयलारफोर बेबादि बिजनेस खालामनो हायो आरो बेफोरखौ
अ होनोमबा नोंथाङा आंनो माबा अमा फिसिनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा
अ हायो हायो नोंथां अमा फिनो होनो बा माने गिबियावनो अमाखौथ' जों अमा फिसा नागिरनांग्रोगोन जागोन फिनो थाखायब्ला नों बहा नागिरो जेनेबा बाजाराव लायो ना बिदिनो सोरबा सिनायनायनाव अमा फिसा मोनो माने नों नागिरनांगोन आरो ओमफ्राय नागिरनानै जेब्ला मोनगोन अब्ला नों बेखौ लाबोनांगोन आरो नों जेनेबा गन्द्राबो बानायनो हायो आरो अमा फिसिनो थाखाय आजिखालिथ' माने गन्द्रा फिनानै खेबसेयावनो दसथा फन्द्रथा बिदि गाहाम फिनो हमदोंसै आरो ना गिदिर गिदिर गन्द्रा फोराव खिनथु माने हारसिं सानै थानायफोराव एसेबां बुरजा फिसिनाया एसे खस्थ' जायो बेनिखायनो मानैफोर माथामफोर फिनो थाखायब्ला बिदिनो जोङो अमाया जाग्रा आदार बुथुमनांगोन जेरै अफ्रि जु जु अफ्रि गुन्दै आरो बिदिनो थास'फोरखौ रुनानै होनांगोन गुन्दैजों लगायनानै जाहाथे अ अमाया जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो बायदिसिना ओंखाम खालाय आरो गोबां बुस्थुफोरखौ माने जों अमानो जाखोनो हायो आरो आरो अमानि दानाबो बायनो हायो आजिखालि
औ औ
अमा मासे देरनो थाखाय बोसोरसेफ्राम मानो लायो आरो देरनो उन्दैनिफ्राय माने फानजासेमाव सिम जानो थाखाय बोसोरसे अमाखौ जों आबाद लानांगोन जाहोनांगोन आरो अमानि जाहाथे सम सम अमाया लोमजायोनां बे लोमजानाया जायैनि थाखाय जों अमानो भेक्सिन थुनांगौ जायो बायदि रोखोमनि थाम्फै आरिया अमानाव माने अमायाथ' लेथ्रा थानाय जायोना अमानाव माने अरनानै अमाखौ एफेक्ट खालामो बेनिखायनो माने जों जाहाथे अमानि अमाया सावस्रिया मोजां थायो बेनिखायनो जों अमाखौ थाल लाबाय थानांगौ जायो आरो मानो होनोब्ला अमाखौथ' उनाव फाननानै सुबुं माहारियासो जायो नालाय बेनिखायनो जाहाथे उनाव जेबो बेराम आजार सुबुं माहारिनाव जाया बिनि थाखायनो जों अमाखौ माने जोथोन लानांगौ जायो आरोना
औ औ औ
नोंथाङा होमबा अमा फिनो सानदों नामा
औ आं अमा फिनो सानदोंमोन नोंथां
औ माबैसेसो फिनो नागिरदों
आङो बिदिनो माबा सयथासोसो फिनो सानदोंमोन नोंथां
औ
औ
होमबा मोजाङानो नोंथां अमा फिसिनायाबो जोबोद आजिखालि माने बयबो मोजां मोनो अमा फिनानै माने गोबां रां आरजिनो हायो। अमा मासेयावनो जों गिदिरब्ला बिस हाजार फसिस हाजार बाय दि गोबां माने रां आरजिनो हायो आरोना बेखायनो नोंथाङा अमा फिनो सानदोंब्ला फिबा मोजाङानो जागोन बायदि आंनि हिसाबाव
अ अ
औ नोंथां।
दे होमबा नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ दे होनबा औ नोंथां दे